औ। औ खुलुमबाय आं नोंथांजों दिनै गायनाय खुनायनि सायाव एसे सावरायगौमोन नोंथां आंनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
गायनाय फुनाय होनोब्ला नोंसोरनिथिं मा मा माइखौ गायनाय जायो?
जोंनिथिं गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो जेरै खरमा बेफोरो आसु ओ रन्जि जित माइब्रा जोसा बेफोर गासैखौबो गायो आरोना।
औ दायो माइफोरखौ मोजाङै गायनो हादोंना बोथोरफ्रा मोजां?
औ औ नोंथां जोंनिथिंजाय जों ओमफ्राय जों गायफ्रामजोब्बायानो माइ दा गैला गायनो।
बा गायजोबायानो?
औ
जोंनिथिं बोथोरानो मोजां नङा गायनो हायाखै सोरबा सोरबा गायजोब्बाय सोरबा सोरबा दासो गायगासिनो मालाबा अखा हायो। बांसिनानो सानदुं दुंदों दै गैया जोंनिथिं।
औ ओ नोंथां नोंथांमोननिजोंजाय ओ मा मा माइ गायो?
जोंनियावहाय बांसिन रनजित गायो ओमफ्राय माइब्रा।
औ
बेलेग माइखौ बारा गायनाय जाया जोंथिं।
औ
नोंसिनिथिं माइ गायनायाव हाजिरा लायो ना थिखा होयो ना न' न'नि गोजायै गायो?
उम जोंनिथिंजाय बिदिनो हाजिरा लायो ओमफ्राय न'नियाबो गायफादेरो। बे सावरिबो थादेरो आरोना जेरैबो बदल बेफोरो।
अ
उम
ओमफाय माइफोरखौ फानो ना न'आवनो लाखियो?
माइखौ हानानै
औ हानानै
औ जोंहा माइखौ न'नि जानो थाखाय गायनाय जायो आरो ना बिदिनो बांद्राय गैया जोंना। उम जानो जानो थाखायल' दं आरोना?
औ इदिनो गामिफो गामिफोरावहाय रो माइ गायनायफोरा हाजिराफोरनि दामा बेसे नोंसोरना?
उम जोंनिथिंजाय हाजिरानि दामा तिनस' थामजौ उम
अ जोंनावबो बिब्दिनो।
नोंथाङा माइ गायफेरबायना गायफेराखै?
गायो गायनो रोङो गायफेरबाय।
उम नोंथाङा आंनो माइखौ जोङो फार्स्टनिफ्राय माबायदि खोथिया फोनानै माबायदि? ओ हालेवनानै उम गायनानै माबायदि जोङो माइ मोनो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन आर' आं खिन्थानि ओब फार्स्ट गिबियावनो जों खोथिया फोनोबा माइलिखौ दैयाव सो सोमना दोननांगौ सानथामसो खायसे सानथामनि गोबाव औ बार गोबावसिन सोमो आरोना? ओमफाय खायसे खायसे माइआ सानथामावनो जायो सोमनानै सानथाम सानब्रै इदि सोमनानै बोखांनानै न'आवहाय न' सिङावहाय माबानानै दोन आरो ना बे माइलिखौ लखबनानै गाजा बेरहोना दोनो आरो गाजा बेरजासि ए दोनो आरो खोबनानै थालिर बिलाइ खोबनानै इनिफ्राय खोथिया थिलिखौ मोजां एवनानै रेडि खालामनानै सान सानसे बा सा साननै बे माइलिखौ खोबना दोननानै गाजा बेरखांनायनि उनाव फोहैनाय जायो आरो इनिफ्राय खायसे खोथियाखौ गोरलैयावनो गायो। जेनेबा दस दिन पन्द्र' दिन बिदियावनो गायो ओमफ्राय खायसे या एसे गोबाव दोनो आरो उम ओमफ्राय
उम आमफाय खो ओम बे खोथियाखौ फुनो थाखाय ओ नोंथांमोनथिंसाय ओ न'नि मानसियानो फुयोना ना दस्रा
जोंथिंजाय मानसि बुरजा थानाया खायसे न'नि गोजायैनो मावो ओमफ्राय मानसि गैयैफोरा ओमफ्राय हाजिरा लायो आरो ओमफ्राय जोंनावहाय गामियारि ओंखारलायनाबो माइ गायो ज' ज'नो
औ
हेफाजाब होलायो आरो बदल गायलाय
औ उम
जोंनाव हाजिरानि बेसेना ओंखाम जाहोयोबा हाजिराखौ नैजौ बाजियावनो जायो ओमफ्राय हा ओंखाम जाहोआबा थामजौ आरो
औ औ जोंनिथिंजाय ओंखाम जानानै ओम बिदिनो थामजौआनो दे ओमफ्राय ओंखाम जायाबोथ' थामजौ बाजि बेफोरबायदि
ओ
ओम नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना खोथिया फुखांनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ माबायदि फुयो ओमफ्राय फुनायनि उनाव जों माबायदि हालेवनानै जोङो ओ गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन खोथियाखौ जोङोथ' फोनानै फोखांनायनि उनाव दस फन्द्र दिननि उनावहाय खोथियाया मोजां जायोबा सायावनो रोदाया थायोबा जों दै सोआलासिनोबो फुनो हायो ओमफ्राय खायसे खोथियाया गोबां रोदा गोलाव गोलाव जायोना हायाव सिङाव थाङो इदिबा दै सोनानै फुनो गोनां जायो आरो ओमफाय फुखांनानै जों सा अखानायैनो हा गोमोनाव आराम गायनो हायो आरो हाखौ हा गोमोनखौ जोङो ओ खनसे एवगारो ओमफ्राय खोन फार्स्टआव खारायो ओमफ्राय खेनसेयाव एवगारो ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमावहाय हाखौ मोजां फोमोननानै गायनाय जायो आरो खनथामजों गायनाय जायो आरो
औ
खनथाम एवगारनायजों गायनाय जायो
ओमफय जोङो गायनानै माबायदि जोङो गायखांनो
दुब्लिआव
औ आं हालेवनाय होनोब्लाथ' आं हालेवफेरबाय आं बारा बांद्राय हालेवो खेबसे खेबनैल'सो हालेवदों आरो ना ओ बिदिनो जोंहानि फादारनि ओ बिफा आबौजों आं थांफायोमोन आरोना सिगां उन्दैयाव एसे उन्दैयाव दाथ' न' थानाय जाया ना बाहेरायावनो थानाय जायो बेनिखायनो हालेवनाया खम जालांनो हमबाय आरो ना।
ओ ट्रेक्टरजों हालेवो आरो ना दायो।
औ दाथ' बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवो ओमफ्राय सिगांनि दिनावथ' जोङो इदिनो
मोसौ एबा मैसोजों हालेवनाय जायोमोन। दाथ' बांसिनानो ट्रेक्टरजों जाजोब्बाय।
जोंनि न'खरावबो मोसौजों हालेवला दाना।
औ औ
जोंनि साइदावबो आरो गोबां खम नुसै मोसौजों हालौनाय। सिगाङावहाय मोस मोथौजों हालौवबा माइफोरखौबो गायनो बिराद मोजां मोनोमोन। मोसौजों हालेवनाय हालुवाफोरनि मोसौ होनाय। बिराद ग्रोम ग्रोम ज' ज' मोजां मोनोमोन आरो दाना ट्रेक्टरजों बारा इन्टारेस्ट माने मोजां मोनो आरो दावराव।
औ
हा हाफ्रा मोजां मोनबाबो माने गोदोनि बायदि सिगांनि बायदि बारा मोजां मोना आरो दुब्लिफ्राव ओंखारनो गोगोम मोना सिगां बिराद मोजां मोनोमोन मोसौजों। बयबो हालौवनाय समाव हैहा खोनायोना।
औ ओम ट्रेक्टरजों हालेवनायसाय मोसौजों हालेवनायाव सिगांनि दिनाव जोबोर इन्टारेस्ट जायोमोन आरो ना।
औ औ
अ दाथ' मेसिनानो ओंखारजोब्बाय हानायनिफ्राय गायनायनियाबो ओंखारबावबायसो।
गायनायनिबो ओंखारबायथ'
औ नोंथांमोननि जों ज माइखौ माबायदि हानाय जायो?
जोंनिथिंजाय माइखौहाय मेसििनजों हाया रावखौबो आं हानाय नुफेराखै जोंनाव।
बांसिनानो जों गामियारि ज' ज' ओं ओंखारलायना मदद होलायनायनो हायो ज' ज' ओंखारनानै न'नि। जोंथिंफाय बांद्राय हौवासा हौवासाफोराबो बारा माइ हाया हिनजावसा हिनजावसाफोरानो बांसिन हायो जोंथिं।
औ
खोथिया फुनायाबो हौवाफोरा बारा फुवा जायथिंजाय हा हखल हालौनायखौल' जोंथिंजाय हौवासाफोरा मावो ओमफ्राय खोथियाखौबो गुबुन गुबुन जायगायाव हौवासाफोरखौ फुनाय नुयोना जोंनिथिं फुवा हौवासाफोरा।
अ
हिनजावसाफोरानो फुजोबो ओमफ्राय हानायाबो हिन्जावसाफोर।
जोंनिथिंजाय फ्राय ओ हालेव हालेवनायावबो हौवासाफोरानो हालेवाव ओमफ्राय खोथायाखौ जोंथिनोजै बांसिनानो हौवासाफोरा फैयो आरो ना
अ
ओमफफ्राय हानायाबो बिदिनो हौवासाफोरा खामला गायो बिदिनो बिगायाव ओ मनसे मनैफोरबायदि
अ बिगा मोनसे मोननै होयो आरो ना
औ आरो दाथ' मेचना ओंखारखाबाय बिदिनो बांसिनानो मेचनजों हानायजायो।
उम
जोंनावहाय बिदि थिखा होनाय आं नुफेराखै गा खोथिया फुनायफोरखौल' नुदों आंङो टिका होनाय। हानायखौबो थिखा होनाय नुवाखै आंङो गायनायखौबो नुवाखै। अखर खोथियाखौ आखाासेयाव थाइबा होनानै थिखा होयो।
नोंसोर नोंसोरनिथिंजाय दाबो आखाासेयाव थायबाल।
औ औ टाइमाल'
जोंनिथिं जिरां होनाय होयो सोरबा सोरबा जिनै जिबा बिदि होयो आरो ना।
अ दे होमबा आं समा जोब्बाय आं दोनथ'नोसै दे।
औ नोंथां दे।